हेल'
औ
औ खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
होमबा दिनैनि जोंनि रायज्लायनो लानाय आयदायानो जाहैबाय बर'फोरनि खुगा मेथाइ
औ
अ होनोमबा रायलायलांसै होमबाना
औ जागायदो
मेथाइ होनोब्लाथ' जोंहा मोनथिखायोना मेथाइ होनब्ला दा बर'फोराबो बेबायादिनो माने गोदो गोदायनिफ्रायनो माने खुगा मेथाइ रोजाबबोदोंमोन आरो जेरै होननानै बुङोब्ला ज गोदो गोदाय माने जे जेब्लानिफ्राय बर'फोरा रंजानो बाजानो रोंजेनदों अब्लानि फ्राय आरो माने गावसिनि गेजेराव फाइ गावसोरनि गेजेरावहाय मोनसे माने गावसोरनि साननाय हनाय मावनाय दांनाय दुखु दाहा गोसोनि बाद थ्रा आरो लोगोसे गोबां खोथा बाथ्राफोरखौ मानिे जेनाखि बुंनो हाया माने डायरेक्ट मानिे बाथ्रा रायलायनानैहाय बिसोरो फोरमायनो हायामोन आरो दाम बे बेफोरबायाददियावहाय मा खालामामोन जाहैबाय बिसोरो एदावनाय मानि जंखायनाय ना मैनो माने बिसोरोहाय मेथाइनि माने एसे देंखो होनानै माने दानि बाददिथ' मानि बांद्राय सुर होआ बिदिनो बिसोरो गावसिनि गोस सोबायदि माने देंखो होनानैहाय बायद बिदि रोजाबनानै बिसोरो गावसोरनि साननाय हनाय बा माबा मोनसे फोरमायनो लुबैनाय बा गोसोनि माबा मोनसे बाथ्राफोरखौ मिथिहोनो लुबैनायफोरखौहाय माने बुंनो बुंनो साननायफोरखौहाय बेफोरनि गेजेरजों माने बिसोरो फोरमायोमोन आरो मेथाइ हिसाबै ओमफ्राय बेख खौनो दा जोङो खुगाजों खननाय नालाय मानि खुगाजों खुगा खनाय नालाय बेखौहाय जों खुगा मेथाइ होननानै बुंनाय जायो आरो
औ थोंजोङै बुंनो हायै बाथ्राखौ खेंसा लियायै माने एसे सुर बानै बुंनाय खुगानि रावानो
ओ औ नंगौ थारैनो नंगौ औ दा बेफोर मेथाइफोरा जाहै बाय गुबुन गुबुन रोखोमनि दं आरो जेरै माने हाबा हुखायावहाय लानानै खननाय ओमफ्रायो मावनाय दांनायाव लाना नै खननाय मेथाइआ आल दा। आरो ओम-ओमफायो दानाय लुनायाव लानानै खननाय मेथाइआ आलदा ओम फाय नाहा मैहा थां नायाव खननाय मेथाइ बिदिनो आगर एरनायनि खननाय मेथाइ जेरै आरो बिदिनो मा होनोमोनलाय बैसा बैसागुनि आलदा मेथाइ। बेफोरबायदिनो गोबां रो खोमनि दं आरो जेरै आह माबा हाल मावनाय फोराव थाङोब्ला खननाय मेथाइ आरो दाहोना रुवाथिनि एदावलायनायाव खननाय मेथाइआ आलदा। बेबायदिनो गोबां रो खोमनि दं आरो माने बर'फोरनाव। माने जेरै बर'फोरनाव गो दोहाय मा होननानै बुङो होनब्ला दाहोना रुवाथि गोबां लासै सोलायोमोन नालाय दा बेफोरावहाय माने दाहोनाजों रुवा थिजोंहाय माने माबा मोनसे फोरमायलायनोब्ला माने जंखायलायनोबा गावसिनि गोसोनि साननायखौ अब्लाहाय मा होनो बिदिनो आबाद मावनायफोराव बा अबावबा लोगो मोननायफोराव बा अबावबा लामा सामाफोराव बिदिनो गावसोर जिरायलायनायफोरावहाय बे खनो खुगा मेथाइजों खनोमोन आरो। आरो बेफोर खौनो आरो बैसागुफोरावबो बिदिनो माने गाव बुंनानै लानो हायै बाथ्राफोरखौ माने गोबां गोबावनिफ्रायनो बुंनानै लानो हायि बाथ्राफोरखौहाय बिदिनो बैसागु बो औ माने बुथुमना दोन होननानै माने बैसागुफ्राव फाय बिदिनो मोसायोब्ला बा रंजायोब्लाहाय जंखायनाय नामैनो माने बेखौहाय खुगानि मेथाइजोंहाय खननानै माबायो आरो फोरमायनानै लायो। बेबादिनो।
बेफोरनि अनगायै बो जेरै ओ गथ' बुरखायनाय खुगा मेथाइ दंबावोना गथ' बुरखायनाय हादान सिफायनाय
औ औ नोंगौ नोंगौ।
लावखा खार लावखार खुगा मेथाइ बेफोरबो दङ।
औ नंगौ थारैनो नोंगौ।
ओ खुगा मेथाइ होनना बुङोब्लाथ' बियो जोंनो गोदो गोदायनिफ्रायनो आजै आजौमोननि स समनिफ्रायनो आ थालनिफ्राय आथाल मुगानिफ्राय मुगा खुगा खुगा सोलिबोनाय नङा होनबा जाय जोंनि लिरनाय महरावबो मोनसे समाव ओ मोनाखैमोन। सुबुंनि आथालनिफ्राय आ थाल मुगानिफ्राय मुगा सोलिबोनानै बियो दिनैसिमबो जोंनि गेजेराव खुगा मेथाइखौ सोलिबोनायखौ नुनो मोनो।
औ।
आथिखालाव नोंथांमोननि ओनसोलाव बेफोरबायदि खुगा मेथाइनि बाहायथिया दङ ना गैलिया?
खुगा मेथाइनि जोंनि ओनसोलावहाय बुंनो थाङोब्ला माने खुगा मेथाइनि माबानायानो जोंनियाव माने सोलायलांनो हमबाय आरो बिराद सोलायलांनो हमबाय जेरै बे खुगा मेथाइफोरखौनो जेरै होनो माने गोदान मुगानि माबाजोंहाय मा होनो बेखौ गोदान मुगानि थासारिजोंहाय बेखौहाय माबानानै एसे सोलायनाय लाबोनानै रोजाबनायखौ नुनो मोनसै आरो मानि बाहायो दासिमबो बाहायो बाहायनाया थेवब्लाबो बेखौहाय एसे माने सोलायनानै माने एसे सोलायनानै माने इदिट खालामनानैहाय दस्रा रो खोमै माने आथिखालनि थासारिजों रोजाबनाय खौ जों नुनो मोनसै आरो ओमफ्रायो बिदिनो बैसागु मेथाइफोरावबो बिदिनो गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनबाय आरो ओमफ्राय बुंनो थाङोब्ला माखासे मेथाइफोरा दासिम जोंनि माबायाव ओनसोलावहाय बाहाय जाला आरो जेरै गथ' बुरखायनाय मेथाइ बेफोर बाहाय जाबांलिया आरो लावखार लावखार मेथाइ बेफोर बाहायजाबांलिया। थायो मा होनो नाहा मैहा थांनायाव औ हादान सिफायनाय नाहा मैहा थांनाय बि बिदिनो माखासे मेथाइ जेरै बुंनो थाङोब्ला लावखार नाहामाया थांनाय बेफोर मेथाइफोराहाय मा होनो गोमालांनो हमबाय आरो जोंनियाव
औ आथिखालाव जोंनियावहाय गथ' बुरखायनाया मानि थाखाय गैलिया होनना बुङोब्ला गोदोनि समावथ' ओ सुबुंफोराहाय गोबां सा-सासेनि अनगायै ना ओ सानै साथाम बि बिदि साबा गाहामसिम फिसा खाङोमोन जायनि जाहोनाव जेनेबा बिमा बिफाया बर'फ्राथ' गाहाय आबाद गाहाय हारि आबाद मावनायाव गथ'खौहाय लाबाय थानो सोलाबा बिनि थाखाय बर'फ्राहाय मा खालामोमोन गथ' बानो थाखाय बखालि लायोम मोन नङा होनबा। बै बख बखालियासो गथ'खौ बुरखानो थाखाय गथ'आ गथ' बिमा नङाब्ला गाबखायो नङा होनब्ला बै गथ'खौ बुरखायनो थाखायसो बखालियाहाय मेथाइ खनै खनै गथ' खौ फुथ'नो नाजायोमोन ना अब्लासो बै गथ' बुरखायनाय खुगा मेथाइआ ओंखारोमोन ए आथिखालाव बखालि गोमालांनायनि जाहन जाहोनाव जोंनि बर'नि गथ' बुरखायनाय खुगा मेथाइआ गोमालांबाय होननानै आं सानो आरो
औ थिग बिदिनो लावखारफोरबो गैलि जोबलांनायनि जाहोनावहाय लावखार मेथाइफोराबो गोमालांबाय जानांगौ ना
औ
बे फोरनि अनगायैबो जोंनि बर'फोरा नाहा मैहा गुरोब्लाबो दानिया मा जाखो मेथाइ खनलिया आरो जेरै मैगं खानायफोरावबो गोदोहाय मेथाइ खननाय दंमोन ना
औ
खौ नुनो मोनला आरो आरो गोदोहाय खोनानो मोनबाव माने जोंनि बर' समाजावलायनो माने सोरखौबा माबा मोजां मोनोब्ला लायनो माने जि दानायनि फ्राय हाय जि दानानै लामा लांगोनायावथ' जोंनि बर'फोराथ' बारि ओरै गावसिनि लामा लांगोना सेरफोराव जि दायोमोन नालाय। बेजोंहाय ओरै लामाजोंहाय सोरबा गावसिनि मोजां मोननाय सेंग्राफोरा थाङोबोला एदाव हरनाय मेथाइ खननानै बिदि मेथाइफोरखौहाय दा जोंनि समाजावहाय नुनो मोनबांलिया आरो आरो जि दानाय लुनायफोराबो खमायलांबाय नालाय बेनिखायनो आगर एरनायाव खननाय मे थाइ बेफोरखौबो जों एसे गोमालांनो हमनायखौ नुनो मोनबाय आरो। दा बेफोरनि सायाव नोंथाङा माबाफोर बुंनो सा- - नो नामा?
ओह बेनि सायाव आं बेखौनो बुंगोन जे जोंनियाहाय गोदोआव जिबायदि खुगा मेथाइ सोलियोमोन बा खुगा मेथाइ खनोमोन आथिखालाव फैयै फैयै जोंनि नैबे दा गोदान मुगायावहाय जोंनि खुगा मेथाइखौ जों लासै यै गोमालांनाय खौ जों नुनो मोनबाय आरो। बेफोरखौ जोङो संरैखा खालामनानै लाखियाब्ला जोंनि इयुन जोलै सिमाव जोंनि खुगा मे थाइया सानसे जोबहैगोन होननानै आं सानो आथिखालावथ' जेरै लावखार खुगा मेथाइ गथ' बुर खायनाय खुगा मेथाइ, नाहा मैहायाव थांनायाव खननाय खुगा मेथाइ, हादान सिफायनायाव खननाय खुगा मेथाइ बेफोरथ' जोंनियाव गैखालियानो। दा जोङो जोङो ओ बैसागुआव खननाय खुगा मेथाइ बेफोरो आथिखालाव जोङो जिखौ दाया नङा एसे एनै दायो जि दानायाव खननाय खुगा मेथाइ आरो गोसो थोलायनाय खुगा मेथाइ दाहोना -रुवाथि एदावनाय खुगा मेथाइ बै गोमालांनो हमबाय। मानो होनोब्ला आथिखालनि सुबुंफोरा आथिखालनि मुगाजों लोगोसे ओ खारफानो हमबाय। मुगाजों सोलिफानो हमबाय जायनि जाहोनाव आथिखालावथ' रावबो जोंङो लेखा फरा रोङै जाम्बा जाम्बि गैला नालाय। जायनि जाहोनाव जोंनाव आथिखालावहाय दाहोना रुवाथिबो गैला।
औ।
बिनि थाखायनो दाहोना रुवाथि एदावलायनाय खुगा मेथाइयाबो गोमालांनो हमबाय। थेवब्लाबो जों बेखौहाय जों बेखौ ओ जोथोनै थिनानै दोनोब्ला बेखौ जोंङो लिरनाय महराव जोंङो लिरनानै जों जुदि बे बिजाबाव सेबखांनानै दोनोब्ला बियो जोंनि इयुन जोलैसिम थालांगोन होननानै आं सानो आरो। आथिखालावबो जोंनि गोदोनि आबै -आबौमोनहा साफा सानै एसे एनै दंबावो। जोंङो बिसोरनिफ्राय माखासे बर'नि बै बैफोर गोमालांनाय खुगा मेथाइखौ जोंङो सोंङै सोंङै जुदि लिरनानै बैफोर खुगा मेथाइखौ जोंङो बिजाबाव सेबखांनानै दोनोब्ला बियो मोनसे इयुन जोलैसिम संरैखा महरै थाहैगोन जोंनि इयुन जोलैफोरा फरायनानै जे मिथिगोन। जोंनो बर'फोरा बेफोरबायदि खुगा मेथाइ बाहायोमोन होमबा बेयो मोनसे जोंनि जारिमिनबो नंङा होनबा? जोंनि जारिमिनखौ जोंनि इयुन जोलैयाबो मिथिगोन। बेबायदि खालामना दोनोबा अब्ला बियो जोंनि बर' हारिनि थाखायनो जोंनि बर' समाजनि थाखाय मोजां जागोन होननानै आं सानो आरो नोंथां।
औ नोंगौ थारैनो आरो बेयो जोंनि बर' समाजनि थाखाय मोनसे गेदेर माने मा होनो बेखौ बेसेन गोनां माबा बेसाद बादि आरोना बेयो। बेखौ बेखौ जों रै खाथि होनांगौआ जोंनि आखायावनो दं आरो ना बेखायनो जों माने बेखौहाय बयनिफ्रायबो माने गोदो गोदायनि माने गागु सुबुंफोरनिफ्राय जोंङो सोंनानैहाय लिरथुमनानै माने बिजाब महराव सेबखांना दोनोब्ला बेयो जोंनि थाखाय जोबोर मोजां जागोन आरो होनदोंना? उम थारैनो। अब्ला दिनैनि लारायनायखौ बेयावनो दोनथ'सै नामा नोंथां?
औ दे नोंथां।
दे जागोन दे।